हेलौ अ खादों खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों ना?
आं नैबे समाव नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो नागिरदोंमोन।
अ
बे सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय मबाइल एबा जान जानबुं बे जानबुंखौ लानानै आङो नोंथांजों। जेसेबां हायो बे खौ आङो सावरायनो नागिरदों आरो जानबुंनि बागै बा जानबुं बाहायनायनि मा मा मुलाम्फा दङ? मा मा खहा दङ। बेफोरखौ आङो सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांजों जुदि नोंथाङा बेस खस्थ' नङाब्ला
अ सावरायजागोन नोंथां।
अ आं गिबियावनो आंनि समखौ लाग्रोनो नागिरदों आङो नोंथां। दा जोङो जानबुं होननानै बुङोब्ला इंराजियाव बुङो मबाइल। आरो सरासनस्रायै जोङो मबाइलखौनो होननानै बुङो। खिन्थु जोंनि रावाव बेखौ जोङो जानांगौ होननानै बुंनाय जायो आरो। दा आथिखालावथ' जानबुं। जानबुं नङाब्ला आथिखालाव। जिे मोनसे सोलिनो हानाय बे थासारिया गैला माने जानबुंनि अनगायै मोनफ्रोमबो खामानियानो दिनैनि दिनाव माने आद्रा होननानै जोङो बुंनो हागोन। दिनै मोनफ्रोमबो बेलायाव दिनैनि नैबे जि दावगानाय मुगा जि गोनोखो मुगा बेवहाय जानबुंनि जि मोनसे गोहोम बे गोहोमा थारैनो सोमोनांथावै जों सुबुं माहारिनि गेजेराव बाहागो लागासिनो दङ। बा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगासिनो दङ। ओरैनोथ' आं मिथिनायाव जानबुंनि जोनोम गिबियावथ' बेबायदि आखाइ आखाइ लानाय जानबुं गैयामोन मबाइल गैयामोन गोदोहाय टेलिफन दंमोन हो टेलिफन जायखौनो ग्राहाम बेल होननाय सानो। सासे सुबुङा बे टेलिफनखौ दिहुनजेनग्रोदोंमोन। आरो टेलिफननि गेजेरजोंनो। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोजान गोजान जायगासिम माने खौरां लानो हायोमोन आरो रायलाय हरनो हालायोमोन खबर लालायनो हायोमोन दा थिग बेबायदिनो फैयै फैयै फैयै फैयै माने जि मोनसे गोनोखोआ जौगानायनिफ्राय जौगासिनलांबाय थादों आरो बे जौगानायजोंनो जि मोनसे जानबुं बेनि जोनोमाबो लासै लासै माने मोजांनिख्रुइ मोजां साबसिननिख्रुइ साबसिन जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जानबुं होननानै बुङोब्लाथ' सिगाङाव दा जेरै जोंनि आखाइयाव स्मार्ट फन थायो बेबायदि स्मार्ट फन गैयामोन एन्ड्रइड फन गैयामोन सिगां जेब्ला जों उन्दैमोन अब्ला आखाइ आखाइयाव केपिड मबाइल थायोमोन। जेरै नकिया लाफा बेबायदि केपपिड मबाइल आरो बेहाय जोङो फनल' खालामनो हायोमोन खौरांल' लालाय हरनो हायोमोन बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो भिडिअ'फोर बा फट'फोर जों खेबनो हायामोन खायसे मबाइल दंमोन जायजों जोङो भिडिअ' बा फट' खेबनो हायो नाथाय जि केमेरा बे केमेरानि जि क्वालिटि जि बेयो जोबोर गाज्रिमोन आरो मोनसे समाव आरो बेजों जोङो जि केपेड मबाइल बे केपेड मबाइलजों जोङो जि मोनसे इन्टारनेटनि खाबु इन्टारनेटखौबो जों सालायनो हायामोन नोंथाङा गोसोआव दंना बेखौ आरो बै बै समाव जोङो भिडिअ गेमफोरसो गेलेयोमोन आरो बेहाय अफलाइन भिडिअ गेम जेरै जिबौनि स्नेकनि दंमोन नङा होमबा बेबायदि गोबांथार भिडिअ' गेम जोङो आवगोलनि केपिड मबाइलाव गेलेनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव नुबाय जोङो बेयो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानानै हो जौगानिफ्राय जौगासिननानै जि मोनसे जानबुं बेयो माने मोजांसिन जानानै फैबाय दिनै गोबां सुबिदा गोनां जानानै फैबाय दिनै आखाइ आखाइ गासिनावबो एन्ड्रइड मबाइल थायो। बे एनड्रयड मबाइला ओरैबायदि बि खालामबाय जोंनि बेसेबांबा गिदिर बुहुमखौ मोनसे फिसा बानायबाय आरो मोनसे फिसा माने मबाइलावनो जे जोंनि बेसेबांबा गिदिर बुहुमखौ जोङो सोनानै दोनदों बेबायदिसो मोनो माने दसेनो गोसो जायोब्लानो जोङो बबेबा आमेरिकायावबो बेरायहैनो हायो जानबुंनि गेजेरजोंनो बबेयाव मा जादों बबेयाव मा बेरदों बबेयाव मा जाथाय जादों बबेयाव सोर सोरजों बुलायदों सोर सोरजों दावहा जादों बेफोरखौबो जोङो जान बुंनि गेजेरजोंनो मिथिजोबनो हानाय जाबाय नोंथां ओरैबायदि मोनसे दावगाबोबाय आथिखालनि मुगायाव बेबायदिनो जोंनि भारतआ दिहुननाय माखासे जानबुंफोरबो दङ जोंनि भारत नि ब्रेन्ड जेरै सेमसां लाभा नकिया बेफोरो जोंनि भारतनि आरोना आरो आथिखालाव मोनसे जानबुं बे मोनसे जानबुंङा जोबोर मुंदांखा जादों जेरै एप्पोल होननानै बुंनाय जायो आइफन बेयो जाहैबाय इउनाइटेड स्टेटनि आमेरिकानि बियो मोनसे ब्रेन आरो बे फना ओमफ्राय जियानो जादोंला जानबुंनि जि सिनायथि आं बेखिनिखौ बेयावनो होबाय दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो नागिरदों जोंहा जानबुंनि बेखाय मा मा माने मुलाम्फा जायो जानबुं बाहायनायजों मा मा मुलाम्फा दङ जोंनिसिम
औ दा जोङो जानबुंनि मुलाम्फाखौ बुंनो थाङोब्ला जे जोङो सासे सुबुंआ जे नोंनि न'निफ्राय एबा नोंनि हादोरनिफ्राय जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो बेखौ जोङो गोसो जाब्लानो फन हरनानै जों बिजों बायदि गावनि फोरमायनांगौ खोथा एबा माबा मोनसे खौरां हरनो गोनां बेफोरखौ जों फोरमायनो हायो आरो लोगोसे दाथ' बेफोरबो जौगाबावबायसो दाथ' वाटसेपनि गेजेरजों जोङो जे मा खालामदों बेफोरखौबो नायनाय ओ जे नुफेरि मानसिखो गोबाव जानाय से जि लोगो मोनलायाखै बिखौ नायनो लुगैयो होननानै जोङो वाटसापनि गेजेरजों भिडिअ कल हरना नायनो हायो।
औ थारैनो।
आरो दाथ' जे वाटसाप नांनाया जे फन बेयावनो अफलाइनावबो हरजाबावोसो
औ औ।
औ आरो जों जे माखासे खामानि जे जों मिथियै बाथ्रा बेफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों गुगोल बेफोराव जोङो बोनानै मिथिनो हायो। आरो जे जोङो दा फरायनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जे जोङो गोबां सुबुंफोर खौ नुदों जे मबाइलजोंनो अनलाइन क्लास लानानै जे बिसोर सोलोङो एबा सोलोंनानै जे गावसोरनि आनजाद बेखौबो उथ्रिसारनो हायो आरो बिदिनो गोबां मबाइलजोंबो अनलाइन क्लास फोरोंग्राबो
औ औ नोंगौ।
फोरा जे गावनि न'निफाय गोजानाव स्कुल कलेज एबा जाय जि निट बेफोरनि एगजामै बेफोर बे जानबुंनि गेजेर जोंनो अनलाइन क्लास जानानै एगजामफोरखौ होयो आरो।
थारैनो थारैनो औ
दाथ' जोङो मिथिखायो जे मोजां जि बेसादा मोजां बेखौ गाज्रि हिसाबैबो मानसिया बाहायो एबा बेजों गाज्रिबो जायो होननानै दा जोङो नुनो मोनदों जि जानबुं बे मबाइलनि गेजेरजों जे गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोराबो जे उन्दै खम बैसोआवनो मबाइल लादों आरो बिसोर मबाइल खौ मोजां खामानियाव बाहायालासिनो गाज्रि खामानियाव बाहायदों जेरै- गेम गेलेनाय सानसे सानसे
औ।
एबा हरसे हरसे एबा बिमा बिफानिफ्राय उन्दै बैसोआवनो मबेल बिनानै मोनाबा बिमा बिफाजों नांज्लायनाय एबा माबा माबि बुफायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों
आरो गो आरो गोबाङानो जे दाम गोसानि मबाइल बिनानै मोनियावबो जे आंनो जि रोजानि मबाइलखौ नाङा नैजि रोजानि मबाइलखौ नाङा आंनो से लाख रांनि म बाइल जेरै- नोंथाङा दानि बुंलांनाय एप्पोल
औ
फोरखौ नांगौ बिदिनो जों बिमा बिफानाव दाबिनायबो नुनो मोनो औ आरो बिदिनो लोगोसे
गोबां जोंनि सुबुंफोरा गथ गथफोरा बिदिनो मबाइल नायनानै फरायनायाव गोसो गैला बिदिबो जादों बिसोर ननिफ्रायनो ओंखारा
नआवनो थानानै मबाइल गेम भिडिअ गेम बेफोरखौ गेलेबाय थानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों
औ
औ
जायनि जाहोनाव माने गोबांथार बेरामजों साग्लोबजानांदों आरो नोङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
माने नआवनो जिहेथु गेम गेलेनानै थाबाय थायो नालाय फिजिक केल एक्सारसाइस गैला देहायारि मोनसे जि बियाम बे गैला बेनि थाखायनो देहाफोराव नाख्रेजानानै थानांदों आरो
औ नोंगौ नोंथां
दा ओ नोंथाङा बुंबाय जायखिजाया मोनसे बेसादा ओ मुलाम्फाबो खालामो खहाबो खालामो नोङा होमबा दा बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा जों मोजां जायो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायनो रोंबा जों गाज्रि जायो दा आं नैबे समाव ओ नोंथांनाव बेखौसो आङो सोंबावनो नागिरदों जेनेबा दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जि मोनसे जानबुंनि बाहायनाय बे बे बे माबादि गोसारनानै दं बे बादि बे माबायदि थासारियाव दं माने नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव
दा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव बुङोब्ला जे गोबां स्कुलफोराव फरायनाय क्लास सेभेन ओइट बेफोराव फरायनायखौनो जोङो जानबुं ननिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय अख्रा अख्रायैबाबो एबा बिथाबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बैसोरो बै जानबुंखौ बिनानै जे मोजां खामानियाव बाहायदों बे नङा बिसोरो खालि नआव थानानै भिडिअ गेम बेफोरखौल गेलेनायखौ जों नुनो मोनो बिसोरो दा ओंखाम जानोबो टाइम मोना जेनेबा गेम गेलेनानै बिदिबो जादों
दा बिसोरखौ जोङो
ओम खोनासंलाय नोंथां माने जोंना समाबो जाबाय नालाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय ओ गोजोनबाय होनबा ना
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे